अह। नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ औ औ नोंथां।
अह होमब्ला जोङो गोदोनि मैहुर खालामनाय बिनिफ्राय ना हमनाय बेफोरनि बागै दसे सावरायजागोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां दे।
अह ना ना हमनाय। ना हमनायनि बागै आं एसे बुंलांनि। ना ना हमनाय। बेयाथ' जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। जों बर'फ्रा। गोदोनिफ्रायनो ना हमना जाबोग्राखा। बेखौ जोङो नाखौ माने मोन्नै रोख रोखोमैबो हमनो हायो जेरै हारसिंहारि हमना। बिनिफ्राय आरो हानजायारि हमनाय। हारसिंआरि हमनाय होनोब्ला जोङो जेखाइफोरजों गुरनाय आरो बेनिफ्राय। जे सारनाय, बेनि लाङि थानाय बेनिफ्राय आरो जोङो इदिनो मेथ' थखाफ्रावबो सान्दांगाफोरजोंबो हमनाय जायो आरो बिनिफ्राय बहाबा बहाबा बिदिनो सान्द्रिफोरजोंबो हमनाय बिदिनो आखाइजों हमनाय फल'जोबनाय बेफोर गोन आरो बेनिफ्राय आरो हान आन्दैयावो हमनाया बिदिनो जोङो जेरै मुस्रिफोर बोयो ना सानै साथाम लोगोनांनानै बिदि आरो बिनिफ्राय हाखरफोर सारनानै बिदिबो जों हमनो हायो आरो नाखौ बेनिफ ओमफ्राय जोङो ना ना सा ना हमनो थाखाय थाखाय जों आरो सेनफोरजोंबो हमनो हायो आरो जेरै सेन सानाय बेनिफ्राय आरो ख'खा सानानै दोननाय
औ
अ इफोरजोंबो हमनो हायो आरो अ दे नों नोंथाङा माखासे फोरमायलांदो
औ औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो नाफोरखौहाय बिदिनो हमखायो नङा होनबा नोंथां थां बेखौ जों बो नुबोदों ओमफ्रायो उ ओ सिगां बांसिनै सिगांनि समाव बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो आथि आथिखालावथ' दा बिदि ओ हाखर सारनाय बा माबा बेफोर एसे खम जाबो बाय ना नोंथां जेनेबा आं खम जाबोनाय बायदिखौ नु बे आरो ना जेनबा बा लाङि सानाय बे बेफोरो सेन सानानै जानाय मानोना आथिखालाव बिदि ओ बिदि गोबां बिबांनि ना बो मोननो थांला नङा होनबा? सिगांहाय बुङोमोन ओ साबानो मोनोमोननो साबानो मोनजायोमोनो सा हैबानो मोनजायोमोन बायदिसिना बिदि बुङोमोन आरोना। जेनेबा खोनायोमोन जेनेबा। औ ओमफ्राय दा बेफोरखौ खम नुसै होनबाबो दाबो दङ' गैया नङा। दङ' आरोना होनबाबो खम जाबाय आरोना नोंथां औ जोंनि थिंजायबो बेबायदिनो सारो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो। सेन सायो ओमफ्राय बिद दिनो नल होनाय ना मा होनो जे मोनसे औ बोरसि बोननाय जेनेबा
अ बोरसि बोननाया
औ औ। फल' फल' जोब नाय आमफ्रायो ओ बिदिनो जे सारनाय बेफोरबायदि नोंथां बुंनाय बादिनो जे आखाइजों हमनाय सानद्रिजों हमनाय औ
अ आरो मोनसे दंबावोना आरो बाथा सानाय एफोर
औ औ अ बाथा सानाय औ औ ओ सिगां सिगांहायना जेनेबा ना बिदि हा खर हाखराव बोरसि बोनोमोनना जेनेब बा ओन्दै ओन्दै गथ'फोर जेनेबा बेफोरबायदि बोनोमोन जोंबो बोनबोदोंमोन खिन्थु तु बेफोरखौ नुनो मोनला मानोना बेफोरनि थाखाय दा फरायसाफोरा स्कुलाव थांबाय थानांगौना ओ स्कुल जोबनाय लोगो टिउ सन बेफोरबायदि बायदिसिना सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां गोसो होयोसैना आरो बेफोरखौ जेनेबा बिमा दाना बादा होसै आरो बेफोरबायदि ओ हमनांला बोननाङा बेफोरबायदि होननानै बादा होसै दानिया हमहोला माने सिगांनि समावहाय जों हमोमोन आ ना माने सिगां सोलिबोदोंमोन आरो बि
औ औ जोंबो हमबोदों
औ खिन्थु दा खम नुसै ना नोंथां जेनेबा गामिफोरावहाय जोबोद खम नुसै औ साफा सानैल' ओरैनो माबासै आरोना किन्थु ज' ज' बोनोमोन सिगां आरो बेखौहाय जेनेबा माबायाबाथाय एखमबा मेथाइ जानो लुुबैबा फानलाय लायो हैयोमोन जे गुबुननो न'आव लाङा लासिनो बेफोरबायदि खालामलायोमोन औ बिदिमोन आरो ओमफ्रायो उम सिगांहाय आथिखालाव खम जाबोबाय आरो ओ मैहुर खालाम नाय होनोब्ला सिगांहाय ओ सिगांनि समावहाय जेनेबा हाग्रा बंग्रा थांनानैबो मैहुर खालामनाय जों नुबोआखैबाबो जेनेबा आबै आबौनि बेलायाव जेनेबा खोन्थाबोनायखौ जों खोनादों आरो ना ओ इदि हाग्रा बंग्रा थांनानै मैहुर खालामहैयोमोन जेनेबा माबा ओ जेनेबा लायोमोन आरो ना जेनेबा जानो थाखाय जेनेबा ओमफ्रायो ओ सिगांहाय बिदि दङमोन आर ना नोंथां माने थाङाबो नुदों खोमा दाव गावनाय गथ' गथ'फोरा लबार लाथिंनानै आरो एन्जर गावनाय बेफोर खौ नुदों खोमा खिन्थु जोंबो नुदों खिन्थु आथि फ्राव बेफोर गैला आरो ना गोमा फ्राययैनो गोमाबोबाय आरो मैहुर होनोबा आथिखालाव बेबायदि मैहुर खालामनाय बाय बियो जोंनि आयेननि बेरेख खा जाबाय आरो ना आथि आथिखालावहाय मानोना जोंना दा आयेना गोबां गोरा जाबाय जेनेबा बे बेफोरबायदि दा जोङो माबा मोनसे रावबो हमनो मोनला जेनेबा जों माबा मोनसे बेसेन गोसा दाउ बेफोरखौ हमफ्लांबा जों दा जेलबो जानो गोनां जासै नङा होनबा नों
औ मा मानो हाग्रानि बिदि जिब जुनारफोरखौ जों माने खहा खालामनो मोनला आरो औ
मोजां नंखाया नंनायालाय नोंथां ओ दा बेफोरबो मोजाङानो जादों माने उम खहा खालामनो नांखाया औ बेफोरनो आरो
बिनि बेनिफ्राय आरो बिदिनो नाफोर हमनायनि बागै जों दाथ' खमायलांखाबायानो बिनि फ्राय आरो बिदिनो एसे एनै नुनो मोनो आरो जोंखै। बिदिनो बिदिनो कारेन्ट सर्टफोर होनाय बेफोरबायदिबो नुयो आरो सम लानानै सम बिदि। दा दाथ' दैलां दिन दा ओ दायो बारा नुवा आरो बिदिनो। दायो सेन फोर सानाय नु नुयो नाफोर गुरनाय बेनिफ्राय औ बिदि हाखर सारनायफ्राबो दा नङा आरो बेफोरो मेसेंबो बोथोरनि थाखाय आरो।
औ ना गुरनायाबो खमानो जालांबायना नोंथां? खम फ्रायानो खम नुसै ना गुरनायखौबो। औ। सिगां ज' ज' गुरोमोननो। जेनेबा ओ बयबो जेखाय खबाइ लायै लायै जेनेबा थांनानै उमुकाव ना ओंखारदों उमुक काव ना मोनदों उमुक जायगायाव होमबाथाय बयबो गामिनियानो बयबो होसोलांलायोमोन नङा होनबा नोंथां? जे खाय लायै लायै ज' ज'नो। दाथ' बेफोरबायदिया गैलानो जेनेबा खमायलांबायानो। जायगा जायगाल' नुनो मोनस दि आरो ना जोंनि ओनसोलाव एखम्बा एखम बा ना ओंखारदों मोनदों होनोमबा थाङो थांनायालाय होमबाबो खम जाबाय आरोना।
थाङो माने बांसिनानो थांला आरो माने ओरैबायदि बुंनाय जाहैबाय बायबानो मोनो
औ औ बेबायदि होननाय जाहैबाय औ औ माने मानो एफाबां सान्दुं गोसा फोरावलाय खस्थ' खालामहैबावनो बायबानो मोनजायो बेफोरबायदि होननाय जाबाय आरो ना औ मोनबोगोन ना मोनबोआ बेबा बेफोरबायदि। खिन्थु सिगांना मोनोमोनबो नालाय ज' ज' खारफालांखायोमोन आरो।
गां मोनोमोन ओम।
बिदिनो दुब्लिफ्रावनो खांख्राइफोर नाफोर खुसिया बिदि मोनोमोन आरो सिगाङो साम'
औ आरो औ साम'फोरखौबो औ गांजेमा गांजेमाफोरखौथ' आथिखालाव नुनो नो मोनला दानिया खम जासै सिगांहाय माइ गायनाय औ माइ गायनाय थांबानो हालवबानो खुथिया फुबानो गांजेमा गांजेमा इंखावरि गांजेमा बिदि मोनलाबायमोन खिन्थु दानिया उम नुनोनो थांला गांजेमाखौ बुहुद खम नुसै आरो ना खम मोनसै जाहोना बेफोरनो जे ओ ट्रेक्टरजोंसो हालौसै ना दाना। दुब्लिफोरावबो बिनि थाखायनो मोनलादां माने दानग्लिनाय बायदि जासैना बिसोरखौ औ थैलांबाय। खमायलांबाय आरो माखासे ओ हासारबो होलाबायसै ना? बेखायनो थावरिनो हायादां हासार फोर बिदि बायदिसिना माबायावहाय बेखायनो खमायलांनायखौ औ औ हाग्रा थै औ औ हाग्रा थैनायनि मुलि बायदिसि ना होसै बेफोरनो खमायलांनाय बायदि जा फैदों आरो बेफोर खौ माने गांजेमाफोरखौ नुनानै इं खावरिफोरखौ खम नुसै
औ माने जोंनि बिदि खाथि खाला दुब्लिफोर इदिनो दै हाखरफोर थानायफोर बेफोराव गैला आरो बिदिनो गोजानफोर बिलोफ्राव थांबा बिदिनो हाग्रा बारि गोथौ थांबा माने मासे मानैखौ मोनबोयो आरो दा खाथि खालाफ्राव माने गैला औ बिदि माइ माइ गाय सारजायि जायगा माने बेफोराव थाहैबाय जानांगौ इसोरो बेनिखायनो जों गैला दायो नङाब्ला आरो इदिनो लाइट फोरावबो फैलाबायोमोन ना मोनाफ्रावबो लाइट
उम उम बिरबोला बायोमोन ना औ बैयो औ एंखावरिफोराबो जा बिरबोयोमोन सिगांहाय
औ आरो बिनिफ्राय खुसेंग्रा फैयोमोन ना औ औ
दानियाथ' नुलानो खमानो जाहांबायानो फ्रायानो
अ जों जोंथ' जोंथ' सिगां ओरैनो इदि खुसेंग्राफोर हमनाया दैफोर लुनानै आरो बेनिफ्राय मोनसे हाग्रा दंना बे खौ मेवथ्रु मेवथुनाय होनो दि खामना मोनोमोन ना ओम
मोनोमोन उम फाय दानियाथ' गैया मोन्नोनो थांला खमानो जाजोब्बाय गासि बो जुगनि सोलायनायजों गासिबो सोलायलांफा जोब्बाय औ।
ओम गावबा गाव फरायनायाव गथ'फोर गोजा ओम
माने मुखुब थाजोबसै माने। बांसिन गोसोआ बे फोर बायदिथिं थांला आरोना दाना। आरो मबाइल जाबायना मबेल मबेल बिदिनो मबेल औ मबेलसो नायनानै थायो औ माने थां माने। माबा गैला आरोना गो गोसो होला बिथिंजाय। ओरैनो गेलेगारनाय माबा खालामनाय बिदि हमनाय इदिनो सिगांथ' जों जेनेबा उन्दै उन्दैफोर जा खुसेंग्रा लुनो होनबा जा इन्टारेस मोनोमोन ना जेनबा रंजाखाङोमोन बिदिनो ओ ज' ज' जेनेबा जा न'खराव सासे सानैबा लोगो लालायनानै एखमबा बि बाल्थिंआव दै रोगालायनानै बालथि बालथिंयै बालथिं होयो। मोनना। जेनेबा लुयोमोन। औ।
माने मा माने। गोदो गोदोनि दिनाव जों माने मबाइल बाहायना फैनो मोनाखै नालाय बेफोरजोंनो स्कुल गबाबा माबा बिदिनो स्कुलफोरनिफ्राय फैयोबा माने। बिदि खालामनानैनो सम
समखौ बारहोयोमोन औ औ बिदिनो।
बेनिफ्राय आरो बिदिनो बिदिनो दाउ फिसा फिसा दुला बाथाफोर होसोबोनाय। बिदिबो जों होसोबोनो मोनदों आरो। सिगाङो।
औ औ औ आरो माबा बाहायावहाय दाउस्रि फिसा गाबबा दाउस्रि माबा जों जा फिनो मोजां मोनोमोनना। सिगांनि समाव जेनेबा बेखौ फिसिगोन औ औ हाननानै फिलाबायनो बेफोर बायदि। जि मोजां मोनोमोन। खिन्थु दा। खाथि खालाबा औ जि गुमा हमहैयोमोन दैबारियाव जब' जब'नो एखदमबार मोजां मोनोमोन आरो ना माबारै माबेबा मोनसे ओमफ्राय दाथ' बिदि दाउस्रि बाहाफ्राबो न'फोरावनो लायोमोन सिगां- बल बिफां बा गय माबा बा बेफोरबायदियावनो लायोमोन खिन्थु दानिया नुला बा हाब खौ नुल जे खम जाथारबाय खाथि खाला लाफैलानो माने दाउसिन दाउलाफ्रा खम जालांखोन ना माखो जायखिजाया खाथि खाला बिदि बाहाखौनो लाफैला आरो सिगांनो दङमोन जे। खादाव दोननाय बेफोरो माबायावनो। सिजौ बिफां आव लाबोफैला बायोमोन।
लायोमोन आरो आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे दंमोन ना बे गय बिफाङाव जे जलंगि
औ औ नुला माथो औ सिगां नुयोमोन खिन्थु आंथ' गामियाव रावनोावबोसे जुजुलिंगि बिदि बिदि बासा लानायखौ नुफेराखै आरो दा गामियाव बिदि सिजौ बिफाङा सखा बासा लानाय मानाय बेफोरबो नुलानो आङो
औ औ नुला नुला दे दे अबला जोंनि ना हमनाय मैहुर खालामनायनि बागै सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै
औ औ दे नोंथां औ गोजोनथों औ